औ खोनादों।
उ बाखि खबर गासो बेबो मोजां
औ मोजाङैनो दंथ
जागावना
औ
बेमार आजारथ' जेबो गैथ'वा
जानाया जेबो जाथ'वाखै
औ मोजां आंनाबो बहुत मो जांनो दं दासान्दि जेबो जाथ'वाखै होननांबाय इसोरनि अननायाव जोंनि टपिकनो जाबाय जे हिनाजाव माहा आ गावनि न'खरखौ आरो गामिजों माबाय बिदि मिलायनानै आरो सामलायनानै थानांगौ बिनि सायाव सावरायनोसै
औ जायो
फोरनि सायाव मा मा बुंनो सानो आरो मा एक्सपिरियेन्स बेखौ फोरमायनो हागोन आंनो
जों हिन्जाव मानसि होनोब्ला गावनि न' खौ जों गावनि जोनोम जायगा औ गारनानै फैनो गोनां जायो।
औ
उन्दैनिफ्रायनो जों देर गेलेबोनाय रंजाबोनाय नाय आरो जि जायगायाव जों मावनानै दांनानै जाबोदोंमोन बे जायगाखौनो जों गार फैनो गोनां जायो आरो बिनि उनाव ओमफ्राय गोदान बिहामजो जानानै जों गुबुन न'खराव संसार जानो फैयो बा हाबा जाफैयो आरो
औ उम
बेनि उनावहाय आरो जोङो हाबानि समावथ' जों गाजा गोमजायैनो थांसिगोन।
उम
न'खराव मा नेम निथि दङ बेफोरखौ जोङो सोलिनानै मिलायनानै सोलिफैनां सोलिफैनांगौ आरो आरो गामियाव मा माबायदि सोलियो बेफोरखौ जों नोजोर बोनानै जोङो बे बेजोंनो माने मिलायनानै दायरादनाय आरो थाना रायलायनाय बेफोर बिसोर जेरै थायो बेफोरबायदिनो थानो गोनां जायो।
औ
बेनि उनावहाय जोङो जानाय लोंनायफ्राबो जोङो गोबां सोलायहैनो गोनां जायो। न'खराव गावनि न'खराव मा जायो। माबायदि जायो। फैसानि न'खराव माबायदि जायो। गोबां फाराग माने सोलाय सोल' जाहैयो आरोना बे बेफोरबायदि आरो जायगायाव बो जोङो गावनि जोनोम जायगायाव जि रायलायो बिसिनि जायगायाव बेलेग एसे रायलायनाय बेफोरबायदि सोलायनायखौ नुनो मोनो आरो ना।
उम सोलायनांगौसो जाखायो आरो
औ
जों बिहामजो मानसिया जेरै सिख्ला समाव थायो। बेबायदिथ' जों गुबुननि न' न'खराव सिख्ला बायदि थानो हाया नालाय बिदिनो काबिनेट रायजोफोरजोंबो जेखि हक बैसागु हक जेनेबा माबा मोनसे फोरबोफोर जाबाबो सोरनिबा हाबा हुखा जाबाबो। गासैजोंबो मिलायनानै। थानो गोनां आरो थानो गोनां जायो आरो उम। सिख्लानि समखौ बावगारबोनानै।
औ
हाबा जानानै बिहामजो महरै जेरै सोलियो नआव। जेरै बिखुनजोआ थिनो बिसो। सोरनि बायदि खोथा मानिनानै थानांगोन।
औ सोलिनो गोनां जायो।
सोलिनो गोनां जायो। उम
गाननाय जोमनायफ्राबो सोलायहैयो आरो माने।
गाननाय जोमनायाथ सोलायखाथ थारो आरो
औ।
जों जेरै सिख्लायाव गान्दों बेखौथ' जोङो बिहामजो जानानै। न न'आव सोर हो जानानै जे बेफोरबायदिखौथ' गाननो मोननाय नङा।
औ
हाबा जाबाय बाथाय आरो बुहुद सोलायनाय फैयो आरो ना। औ। उम। उम फारसेनिफ्राय जानाय लोंनाय खमनि। बायनो सिखारनानै थोरसि खरै सुनाय ओंखाम ओंख्रि संनाय बिहाव बि गासै फो फारसे निफ्रायनो बेफोरो सोलायो आरो। हिनजाव माहारिनि सायाव हाबा जानायनि उनाव
जोंबोदि गोबां सोलाय नो गोनां जायो आरो। जेब्ला बिहामजो जाबाय अब्ला अब्ला जों न'खरनि मावनांगौखौ जों दायथ' साननानै सिरि थानानैब्ला ओ जिखिनि मावनांगौ खिनिखौ मावनानै जोङो होयो। होनाय जायो आरो आं
औ उम
आलासि दुम एसे फैब्ला
मान होनाय सनमान लानाय औ जोन जानाय लोंहोनाय गासैबो जेखौ जों मावफेर खामानि बेफोरखौबो जोङो जेला
मावनो गोनां जायो जोङो जेब्ला सिख्ला टाइमाव जाय खामानिखौ मावफेराखै। इमोन बेखौबो जों माव थारनांगौ गोनां जायो आरो। बायद जायो सोलोंनानै ब्लाबो जों मावनो गोनां जायो।
जोङो सिख्ला समाव देहाया लोमजा। लाबो साजादोंब्लाबो जोङो बिमाया
उम
बांनाङा देह-देहाया लोमजादोंब्ला उन्दुनानै था बेफोरबायदि जाहैयो आरो दा जों बायद जायो। बिहामजो जाफैब्ला जेब्ला माव-लोमजा। बाबो साजाला मावनो गोनां माबा।
उम औ
गामिनि गामिनि बयजोंबो मिलायनो गोनां जायो। थांलाय फैलाय रायलाय होनलाय
औ।
बिदि थानो गोनां जायो आरो।
औ।
रायजलाय होनलायाथ' खालामखानांगोन बयजोंबोथ' मिलायखानांगोन आं। जेराव जों जों जोंनि राव रावबो आंगोखौनो माने फार्स्ट समावसो जों रावखौबो सिनायनाय बेबायदि मोनहैयाना।
उम।
जों माने फार्स्ट समाव जोंनि जायगानि बा न'खरनि खाथिनि बेफोरबायदि मानसिथ मोनहैयाना। बेयाव गोदान मोनसे। मानसि गोदान मानसि बा गोदान बेफोरबायदि मोनहैयो लोगो मोनहैयो नालाय।
औ।
मिलायनानै थानो गोनां जायो आरो। सिनायनाय जोङो हासबेन्ड हासबेन्डखौसो जों सिनायोथ' बिदि आरो हौवा गावनि हौवाखौसो जों सिनायनानै थाङो थांनायनि उनाव जों बिसि बिनि न'खरखौ सि बिसिनि न'खरनि बिमा बिफा बेफोरखौ सिनाय ना ओमफाय हाबानि सो मोजाङै सिनायनाय जायो। गामिनि गामिनिफो खौबो आरो बिनि थाखायनो जोङो बयजोंबो मिलायनानै मिलायनाथ' थाखा नांगोन जों बिहामजो जाबलाय जाबाय जेनेबा
औ। उम। संसार औ
बेनि उनाव आरो जों गथ'नि बिमा जायो औ। नङा होमबा हाबा जाबाय जेब्लाथ' जों आरो फारसेनिफ्राय गथ'नि दायथ'खौ लानो गोनां जायो आरो
औ।
माने गासैखौबो मिलायनानै थानो थाखाय सहायनानै थानांगौ जायो आरो
औ।
उम। हिनजाव माहारिनि थाखाय बहुद साननो गोनां आरो ना।
उम सोरनिबा गोरा रा राव बुंब्लाबो सहायनानै थानो गोनां जायो। सिरियै थानो गोनां जायो आरो उम। जेराव जोंनि आं रावबोआनो गैया।
होम।
बेनि थाखायनो सिरियैब्लाबो गंस नानैब्लाबो थानो गोनां जायो आरो
औ।
थेवब्लाबो मिलायनानै मिलायनानो होनांसिगोन जेब्ला गंस्रियो अब्लाथ' मिलायनायानो जाखाबाय ना।
औ।
ओं। थेवब्लाबो गोरोबहैनो गोबां गोब्राब जायो ना। मोनसे जायगानिफ्राय मोनसे जागै दैयाव थांनानै बा एदजास जाहैनो गोबां थाइम नांगौ।
थाइम नांगौ आरो औ। बिसिनि फारसेनिबो जानाय लोंनाय जोंनियाथ' सिख्ला समाव मा जायो बेखौथ' जों बेयाव संनानै होनो हाया। बिसोरनि जेरै बिस सोर मास जायो माखौ जानानै मा स्टाइलाव जानानै मो मोनो जों माने बेफोरखौ गासैखौबो उनावहायसो मिथियो नालाय मास मोनसेबा मास मोननायनि उनाव बिदि मिथियो आरो ओम
गावनि न'खरखौ गोबां गोसोखांनाय थायो आरोना माने एजास जानो बेनो गोबांथाइम नांगौ नालाय बेनिखायनो गावनि न'खौनो गोसोखां बाय थानाय जायो आरो
औ।
हिन्जाव माहारिनि माबायादि बिदिनो आरोना
औ औ औ
दुखु दाहा मोनब्लाबो माने गावनि न'खरखौ गारनानै थांथारनांगौ बे मोनसे नेम दंखायो
औ बे हिनजाव माहारि हिनजाव माहारिनि माबायानो बिदिनो जाबाय औ
मालनि न'राव बा बारथारनांगौ बारनानै संसार जाहैनांगौ गावनि आंगो बिमा बि बिफा बिदा फंबाय बिब'-बिनानावखौ गारबोनानैब्लाबो
औ।
मोनसे गोदान संसार मोनसे गोदान नेमखान्थिजों सोलिफैनांगौ जायो आरो
ओम
नेमखान थियाबोथ' गोबां आलदा आलदा ना मोनसे गामिनि नेम खान्थिया बेलेग बै नेमखान्थि बै गामिनि नेमखान्थिया बेलेग आरो बेफोरखौबो मि नानै जोङो आरो गोदान नेमखान्थिजों गोदान नेमखान्थि खौ सोलोंनानै जोङो बिसोरजों एखेयैनो माने
उम
मावफानो हानाय बेफोरबायदि आरोना। गामिनि खामानिफोरखौ आरोना बेफोरबायदि